हेलौ नोंथां
ओ नोंथां गोजोन सानजौफु नोंथां
अ गोजोन सानजुफु नोंथांनिसिमबो
ओ नोंथां
ओ दायो आं नोंनाव फंनै फंनैसो राव ओ फंनैसो रायलायनो माबा बाथ्रा रायज्लायनो सानदोंमोन
अ नोंथां रायज्लायजायो नोंथां
अ दा जों जेनेबा जाग्रा आदारनि सायाव राय्लायनो सानदोंमोन आं नोंजों
अ नोंथां रायजायजायो दे होमबा नोंथाङा
मा होनो सावस्रिनि सावस्रिनां आदारनि माने हुदाफोरा मा मा मा मा गोलैयो
सावस्रिनि आदारफोरा जाहैबाय ओ जोंनि देहायाव जों जा जा आदारखौ जायो जों जेब्ला उखैयो अब ब्ला जों जा आदारखौ जानानै जोंनि देहाया गोनांथि जानायखौ जों सुफुङा सुफुङो बेखौनो मा होनो जोङो आदार होनना बुंनाय जायो। जेरै जामुंफोर ओ फिथाइ सामथाय ओं खाम बेफोरखौनो मा होनो जोङो आदा होननानै बुंनाय
औ आदार जेनेबा जों जा जायो नङा होमबा जेनेबा जोंनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बेनो जोंनि आदार आदार जाहैबाय।
औ नोंथां
औ औ खिन्थु बे जा जाना जेनेबा जिखुनु आदारखौथ' जों जालाबायबा जाया नङा होमबा। जेनेबा जोङो जोंनि सावस्रिखौबो जों जो थोन लांगोन बेनि फारसे जों नोजोर होनांगोन औ अब्ला बे सावस्रिनां आदारनि माने हुदाया मानो गोनां जेनेबा बे मा मोजां हुदाखौ मानो लाखिनांगौ जों सावस्रि आदार सावस्रि आदार जानायाव?
औ औ नोंथां माने सावसिनां आदारनि हुदाया जों मानो गोनां होनना बुङोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोनदि जाय जों आदारखौ जायो ओ बे आदारा मा जानांगोन जोंखौ ओ जौगायै मोजाङै जौगा होनो हानांगोन आरो जोंखौ ओ जेरै जोंनि देहायाव मा होनो बेरामफोरखौ होबथानो हानाय गोहोखौ जों मा होनो मोननो हानांगोन जोंनि देहाखौ ओ गोख्रों लाखि लााखि होनो हानांगोन लााखिनायाव मदद खालामहोनो हानांगोन। बेफोर आदारासो जायोबाय मा होनो औ बेफोर आदारखौनो बुङो जों मा आदारनि सावस्रिनां आदार होनना बुंनाय जायो आरो।
औ औ औ होमबा जेने मोनसे सोंनाय बाव
औ
माबे आदारखौ सावस्रिनां होनना गनायनाय जायो गनायना लानाय जायो?
औ सावस्रिनां आदार आदार होनना बुङोबा जोङो ओ गाहायै ओ गोथां फिथाइ सामथाइ एबा गोथां मैगं थाइगं ओ आरो दाउदै, गाइखेर, ना, दालि आरो गुबुन आरो गोबां दोङो। जेरै जोङो आरो लोगोसे जोङो जोंनि गुबै जोङो मा ओंखाम एबा माइरं माइरंखौ जों ओंखामखौ संनानै जाया होबा नोंथां।
औ औ औ
बेफोरनो जाबाय जोंनि मा सावस्रिनां गाहाय सावस्रिनां आदारनो नोंथां।
औ औ
अ बेफोरनि दारै जोङो ओ जेरै जोङो मा होनो ओ फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो गोबां भिटामिन आरो मिनारेल्सफोर मोननो हायो।
उम उम
आरो मैगं थाइगंनिफ्राय जोङो ओ मा होनो ओम मोजां मोजां भिटामिन गोथां भिटामिन जेरै मा होनो बेखौ भिटामिन ए भिटामिन बि बेफोरखौ जों गोबां मोननाय हायो आरो जेरै दावदैफोरनिफ्राय जों मा मोननो हायो प्रटिन मोननो हाया होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गोबां रोखोमनि कुटिं थायो गोबां बुरजा थायो आरो बेहाय आरो जोङो नाफोरनिफ्राय जों मा मोनो ओ मेजेम हारि बुस्थुनि माबा मोनो। प्रटिन मोनो आरो इयावबो प्रटिन थाबावो नङाहोनबा नोंथां।
नंगौ नोंदां नोंगौ।
बेखायनो मा जोङो बेफोरखौ बेफोरनो जाबाय जोंनि ओ गाहाय सावस्रिनां होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बेखौनो
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथांनिाव आं मोनसे सोंनो सानदों नोंथां।
औ सोंना हागोनदे नोंथां
जोंथ' जों आदारनिसायाव जोंथ' भुटाननि सायाव सायाव जों ज' सावरायगासिनो दोङो बेनि सायावनो आं नोंथांखौ सोंनोसै सोंथि रेदिबा नोंथाङा? थियारिबा नोंथां जों औ गाहाय जोङो सानसेयाव बेसेबां आदार जानांगौ बे माया मोनसे माबाफोर दङ ना? बेहाय जाद औ
दा जों सानसेयाव आदार जानायनि होनोबा जेनेबा नों जेसेबां नांगौ जायो बेखिनिनि बेखिनि जखानिल' जानांगौ आरो। जेरै नांगौ जायोब्ला जों माने मोनथाम समानथि आदार आरो सावस्रिनां सावस्रि नां आदारखौ जानांगौ आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथाङ।
फुङाव खनसे
अ
सानजुआव खनसे आरो मोनाबिलियाव खनसे बेखिनि बेखिनिखौ जों टाइम सम मथे जानांगौ आरो।
औ नोंथाङ।
फथे जाबानो जोंना मा देहाफोरा मोजाङै थायो बेमार आजारनिफ्राय जों माने गोजानाव थानो हायो आरो। बेमार आजारफ्रा अब्ला सोमजिनाय सोमजिनाय नङा।
औ नंगौ होनबा नोंथां
बांद्रायखौबो जानो नाङा जेसेबां जोङो मानेै उखैनाया जोबजासिमल' जानांगौ।
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ नंगौ
उम जों आरो मा होनो जोंथ' जेब्ला उखैगोन नङा होनबा नोंथां जेब्ला फैयो अब्ला जोङो ओंखामनि अनगा गुबुन फिथाइ सामथायाइफोरखौ जानो जानो हायो नामा जाबा जोंहा मा मुलाम्फा जायो? बिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अजानो हागोन नोंथां मानोना जों मालाबा समाव जोङो ओंखामखौ संनानै जेनेबा थियारि थायाबो जानो हागौ ओंखामा सम बेनि बदलै जोङो मा फिथाइ सामथाइबो जानो हायो आरो मैगं थाइगंफोरखौबो जानो हायो खायसे मैगं थाइगंफ्राथ' गोथाङै जेनेबा मैगं थाइगं जेनेबा जों ब्राम फिथाइ सामथाइखौनो हमदो जेनेबा
औ
फिथाइआव गोलैयो आपेल थाइजौ बेफोरखौ जों जानो हायो बे सोरो बेखोनो होना भिटामिन होयो नालाय
औ नोथां
आरो बेफोरबो जोंनो मा जोंनो गोग्गो देहा लाखिनायावबो मदद खालामो।
औ नंग' नामा नोथां?
अ
आरो लोगोसे मा होनो जोंहा ओ लोंनाय दै जानायजों लोगोसे मा लोंनाय दै ना लोंनाया मानो गोनां लोंनाय दैजों मानो जों दै लो ओ दैखौ लोंनांगौ बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ नोंगौ दैयानो जाबाय जोंनि बुहुमाव सोबसे गोनांथार मोनसे बाहागो। जोंनि जिउ राहायाव
उम
जेरै जों दै गैयाबानो जोंहा बेया थांना थानाया माने गोब्राब आरो बे बुहुमाव
अ नंगौ नामा नोथां?
आरो थोजासे-थोजासे दै लोंनाया जोंनि सोलेरखौ मा हाइद्रेड आरो मा नो सावस्रि गोनां लाखियो। जों थोजासे दै लोंबासो जोंनि देहाया गोग्गो था गोग्गो साफा थागोन आरो।
औ नंगौ नंगौ नोथां।
मा ओ सानसेयाव जेनेबा खमैबाबो द' लिटारसिमालासे दै लोंनो हाबा मोजां आरो।
औ देहानि थाखाय आरो न' नोंथां?
औ देहानि थाखाय देहाखौ मोजाङै लाखियो।
औ।
बेनो नोंथां दैया दैनि गोनांथिया
नोंथां जों ओ मा होनो ओ मा होनो बेखौ ओम जांक फुड जांक फुडआव जांक फुडनिफ्राय जों मानो गोजानाव थानाया गाहाम बेनि सायाव एसे नोंथाङा फोरमायथिना होनो हागोन ना?
अ।
जां फुदआ मा?
जांक फुड होनोबा जों बेखौनो बेखौनो बुङो दे जि आदारा फुड माने आदारा नङा होमबा? बे जांकआ दा जि जि आदारखौ जों थावजों एवखां सावखां खालामो बे आदारखौनो मा होनो जां आदार होननानै बुंनाय जायो जेराव जों लामा जेनेबा सहरनि लामा एबा बाजारनि लामाफ्राव फानोना ओरै थेला थेला गारिफोराव फानो एवो दसे दसेनो दसे दसेनो एवब्रब ओ एव एवखां सावखां फाननाय जायो बेखौ जां फुडखौ बेफोरखौ जों बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानाया मोजां गाहाम मानोना बेफोरो जोंनि देहाखौ जोबोद गाज्रि खालामो। आरो बेफोरो नो देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि आरो मानोना बेफोराव जोंहा नांगौ बायदि प्रटिन गैया।
औ नोंथां।
आरो जोंहा बेफोरो हजम जानायावबो गोब्राब जायो बेफोरखौ जायोब्ला बेनि थाखायनो देहा दे देहानि जौगानायाव मोजां नङा आरो बेफोरो।
जेरै उदै सा सानाय बायदिसिना जागोन। खर' सानाय लोमजानाय सा साजानाय जागोन बेमार आजारफ्रा थाबनो सोमजिनो हमो आरो बेफोरबायदि जोङो मा होनदो एवखां सावखां आदारफोरखौ जाबाय थायोब्ला। बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम
औ नोंथां। नोंथां जोङो सानफ्रोमबो ओ फुंबिलियाव ब्रेकफास्ट आदार जानाया जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि ना जाथारनांगौ जोङो।
जों हिसाब माने हिसाब मटे जानाया गाहाम मानोना जोंनि देहाया मोजाङै थानोबा जोङो जोंनाव आदारनि गोनांथि जायो। जेनेबा जोंनोथ' मोनसे बे जोंनि देहाया खामानि मावनोबा जोंनोथ' बोलो नांगोन ना ओमबा। गोहो नांगोन दा फुं जानाय लोगो लोगो जोंहा मेरला खामानि मावनांगौ थायो। बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनो देहायाव बोलो नांगोन गोहो नांगोन बेनिखायनो जों मा ओ। फुंनि जानाय आदारखौ जाथारनांगौ आरो एसेबाबो जाथारनांगौ अब्ला जोङो मा खामानियाव गोसो होनो हागोन। खामानि मावनायफ्राव जेनेबा खामानि माव खामानि जिखिनि खामानि मावामानो जों बेखौ मा गोसोआव लानानै मावनो हागोन आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
बेनिखायनो फुंनि जानायखौबो जानांगौ।
औ‌ नोंथां। सावस्रिना आदारा जोंनि देहा एबा ओ फरायसाफोरखौ माबायदि हेफाजाब होयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना बेखौ
सावस्रिनां आदार फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो हायो होमबा माबोरै बेयो मा होनो सोलोंनो हानाय गोहो आरो देहायारि फिटनेसखौ देहायारि माने गोहोखौ साबसिन खालामो आरो जे फरायनाय समाव जोङो मा जोंनि मेलेमारि गोसोआरि बेफोरो मा जानाय लोंनायनि सायाव जोबोर सोनारो।
औ नंगौ नामा नोंथां।
मोजां जानाय लोंनाय गैयाबा जोंहा मा गोसो होनो हाया फरायनायाव जाखिनि खामानि मावनांगौ जाखिनि लिरनाय फरायनाय बेखौ खौ जोङो मोजाङै गोसो होनानै माव‌ खालामनो हानाय नङा आरो। बेनि थाखायनो मा औ। मोजाङै जुदि जों जाबासो मा जोंहा गोसो होनो हागोन फरायनायफ्राव जिखुनु खामानियानो जा आरो
होम
गोसोआव लाखिनो हानाय मेलेमारि जौगानायाबो जानाय लोंनायनि सायाव सोनारो
औ नंगौ नोंथां नंगौ उम
मेलेम माने गोसोआव लानो हानाय गोहो गोहो बेफोरो जौगायो आरो जा मोजां जाग्रा आदार जायोबा प्रटिन गोनां जाग्रा आदार जाया ओ बेनिखायनो जों मा फरायसा फरायस फरायनाय समाव एबा फरायसा समाव जों बा बांसिन मा होनो जि जि आदाराव प्रटिन दं बे आदारखौसो जोङो बांसिन जानो नांगौ
औ नंगौ नामा नोंथां? बिदिब्ला नोंथां जु ओ बिसे सोंथि सोंबावनि ओ जों माब्रै सावसि नां आदारनि हुदाखौ लाखिनो हायो माने जोङो सानफ्रोमबो जिउआव मोरै सा सावस्रिनां जानाय आदारखौ जा जानाय आदारनि हुदाखौ लाखिनांगौ। लाखि नानै
सावस्रि नां आदार जानायनि हुदाखौ लाखिनोब्ला जोङो मा गिबियावनो जोङो ओ एवखां सावखां जेरै बाजारफ्राव फानोना थाब थाबनो संनानै फाननाय। बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थाग्रोनांगोन सानफ्रामबो न'आव स संनाय आदारखौ जों जानो नांगोन
ओम
सानसेयाव बोथिथामखौ जानांगोन। फुं सानजौफु आरो मोनाबिलि बे मोनथाम मोनथाम समाव जों न'आव संनानै जायोब्लानो जोंना मा होनो सावस्रिनां आदार जानाया हुदाखौ जों खालामना
अ नो
बाजारफ्राव फाननाय ए एवखां सावखां फाननाय एरि प्लास्टिकफोराव थुमनानै फाननाय बेफोरबायदि आदारफोरखौ जायालासेनो थाबा जोङो मा जोंनि सावस्रिनां आदार हुदाया सोमजिखागोन माने फैखागोन आरो जों बेफोरखौ बाद हो ओ गोजान बेफोरनिफ्राय गोजानाव थाबानो
उम दे होमबा नोंथां उम ओ दोनथनोसै नामा नोंथां
औ बेखिनियावनो जाथ'बसिगोन होमबालाय ओ गो नोंथांजों रायलायनानै नै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
दे नोंथां होमबा
दे होमबा